औ नोंथाङा बिदिब्ला
औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दङब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्ना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन
औ आयदायानो जाहैबाय जोंहा आबादनि सायाव बिदिब्ला आङो अ एसे फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ औ फोरमायग्रो
औ औ गिबियावनो आं नोंथांनो जोंहा दा समनि आबाद मावनाय बा गोदोनि आबाद मावनाय एसे फाराग बिनि सायाव आं एसे फोरमायग्रोनिसै
औ औ
औ औ जोंहा आबाद मावनाय बुङोब्ला जों आबादखौथ' गोदोनि फ्रायनो जोंहा मावबोगासिनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो नाथाय जोंहा दानि आबाद आबाद मावनाया जोंहा एसे आलादा बा गोदोनि आबाद मावनाया एसे आलादा। मानो बुङोब्ला जोंहा दा जोंहा बिगियाननि जुग जोंहा ओ समजों खारफानांगोन बा जोङो समजों गोरोबनानै जोङो आबादफोरखौ मावनाय जायो आरिखि नोंथां।
औ
औ जोङो दा ओ जोङो गोदो नुनो मोनोमोन जोंहा गोदोनि समाव आबै आबौमोन समाव आबाद मावनाया जोंहा जेरै बिथांमोना आबाद थिलिखौ बा दुब्लि फोथारखौ हेवनो थाखाय मोसौ बा नांगोलजों हेवोमोन आरोखि थिग बिब्दिनो बिथांमोना फुङाव थाबैनो सिखारनानै दुब्लिफोरखौ मोजाङै हेवनो बा फोमोननो थाखाय थाबैनो ओंखारलाङोमोन आरो जोङो मिथिनो मोनो बा खोनादों ओ बिथांमोना बिदि सानसेयाव से बिगा बा नै बिघाल' बिदि हेवनो हायोमोन आरो दि नोंथां।
औ औ
औ नाथाय जोङो दा मा नुनो मोनो जोंहा ओ बिग्याननि जुग नालाय जोंहा गासै मेसिन जाजोब्बाय बा बिदिनो ट्रेक्टर ओंखारबाय। जोंहा बिदिनो जोङो औ ओ आबादफोर मावनो गोनांबाबा बिदिनो माइफोर गायनो गोनांबा जोंहा थे क्टरजोंनो हेवनानै गायो बा आबादफोरखौ मावनाय जायो जेरै जोङो ओ मिथिना मोनो जोंहा समनिबो आंखाल। मोसौफोरजों हेवोबा जोंहा गोबां सम नाङोबा जोङो ओ आबादफोरखौ मावनायाव जोंहा गोबाव लायो बेनिख खायनो जोङो ट्रेक्टरफोरजों हेवनानै जोङो मावनायखौ नुयो नङा होमबा जेरै जोङो मिथिना मोनो जोङो ओ ट्रेक्टरफोरजों हेवोबा जोङो सानसेयावनो बिदिनो जि बा जिबा बिगा जोङो हेवनो हायो होननानै। बेनिखायनो ओ दानि जुगाव जोंहा ट्रेक्टरजोंसो हेवनानै जोंहा बांसिन आबाद मावो आरो नोंथां। आरोबाव आरो औ थिग बिबदिनो ओ गोदोनि समाव जोंहा आबादफोरखौ औ ओ गायखांनानै न'आव लाबोनानै मोसौफोरजों नायोमोन। हरफाथोलो बिदिनो बिथांमोना नाथाय जोंहा दा समाव मा ओ जोंहा ट्रेक्टरजोंनो नायो जेरै जोंङो नुनो मोनबावो जोंहा ओ ट्रेक्टरजोंनो माइ गायनाय बा ट्रेक्टरजोंनो हानाय बिदि ओंखारबाय आरोखि लोगोसेनो जोंङो दुब्लिफोरावनो औ दुब्लि फोथारावनो ट्रेक्टरजोंनो माइ हानानै जोंङो बै माइफोरखौ जोंङो नानानै जोंङो ओ लाबोखानो हायो आरो लाबोनानै जेनबा दुलि बा जोंङो बाख्रिफोराव दोनफैनो हायो। औ थिग बे दिन आरोबाव ओ फारागफोरखौ जोंङो नुनो मोनबावो जेरैखि जोंहा गोदो ओ आबै आबौमोननि समाव बिदि रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनामोन आरो। दा नाथाय जोंहा दानि समाव औ बिदि ओ रासायनारि हासार बाहायनानैसो आबाद मावो मानो बुंङोब्ला जोंहा औ रासायनारि हासार जोंङो मावोब्ला जोंङो ओ खम समावनो जोंङो आबादफोरखौ थाबैनो जोंङो मोननो हायोबा जोंङो बुरजा बेयावबो खोमाव जों आबादफोरखौ बा फिथाइ सामथाइफोरखौ जों मोननो हायो। नाथाय गोदोनि समाव मा जाहैबाय जोंहा बिदिनो जिबियारि हासार बा अर्गेनिक हासार जेरै गोबोर हासार बा जाबोर जाला फिथाइ सामथायाइनि बिगुरफोरनि फाय सोमजिनाय हासारफोरखौसो बाहायनानै आबाद मावोमोन। नाथाय जोंङो बेखौबो मि थिगौ जे गोदो बिदि ओ जिबियारि हासार बाहायनानै मावनायनि थाखायनो ओ हा हुफोराबो मोजांङै थायोमोन नाथाय जोंहा दा मा जाहैबाय रासायनारि हासार बाहायनायखायनो जोंहा बिदि हाफोराव हासारबो गैला बा ओ जेरै खानस्रिफोरा जोंहा एम्फौ एनलाफोरा थैलांनो हमबाय आरोखि नोंथां। आरो बाव आंङो मिथिना मोनो ज ओ ओ गोदो आबै आबौमोन समाव माइ गायनाय समाव आयजो माहारिफोरा जोंहा मा जाहैबाय बिदि सावरि बा बिदिनो बदल गायनाय बिदि गायोमोन आरो नोंथां।
औ
औ थिग बिब्दिनो बिथांमोना बेसर सबाय फुनायफोरावबो बिदि सावरि गायनो ओ फुनो थांङोमोन फुनाय सोलाय बिसोरनो बिदिनो थाव फेरेबा थाव बा मटर सबाय बिदि हरोमोन आरो नोंथां नाथाय जोंङो दानि समाव जोंङो मा नुनो मोनो जोंहा बर' आइजोफोरा रां लानानै माइ गायो। मानो बुंङोब्ला जोंनो गासैनोबो रांनि गोनांथि जोंहा दा समाव गासै बेसेन फोरानोबा मैगं थाइगं गा फिथाइ सामथाइफोरानो जाबा जोबोर बेसेन गोसा नंङा होमबा बेनिखायनो जोंनो रांनि गोनांथि जायो। जानो हागौ बेनिखायनो आथिखालाव बिदि सावरि बा बदल गायनाया गैला आरो नोंथां। थिग बिदिनो गोबां फाराग ओ नुनो मोनो। ओ लोगोसेनो दाथ' दैज्लां बोथोर ओ जोंनि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौनो बांसिनानो मावगासिनो। लोगोसेनो औ माइ आबादनि अनगायैबो जोंङो गोबां बिदिनो खायफाफोरखौ ओ दैज्लांनि आबादफोरखौबो जोंङो मावनाय नुयो। जेरै जोंङो बुंनो थांङोब्ला दैज्लांनि रांङालाव, पाने लाव, फालौ, जिंखा, फलि बैफोरो आबादफोरखौबो जों मावनाय नुयो आरो नोंथां। मानो बुंङोब्ला जोंङो औ माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंङो बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ मावोब्लासो जोंङो जानो हागोन बा जोंङो फाननानैबो जोंङो रां खामायनो हागोन नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बिदिनो दैज्लांनि आबादफोरखौबो मावनाय जायो लोगोसे माइ आबादखौबो मावफालांनाय जायो। आरोबाव औ। मेस मसें बोथोरावबो बिदिनो बायदि आबादफोरखौ मावो। जेरै- बेसर, सबाइ, मथर लोगोसे जोंहा मैगं-थाइगंनि बेलायाव बान्दा कबि, फुल कबि, लोगोसेनो बिदिनो धोनिया, गाजर, मुला, लोगोसेनो आरोबाव जोंहा लाइ लाफाफोरखौबो जोंहा गायनाय जायो। जोङो बिदिनो जोङो नुनो मोनो। गामि ओनसोलफोराव गावबा गाव न'खरफोराव गावनि जा दखरसे हा थायो बिदिनो सेथ्ला खाथिफोराव बिदि औ लाइ लाफाफोरखौ गायनानै जोङो जानायखौ नुयो आरोखि नोंथां। औ लोगोसेनो जोंहा आबादारिफोरा बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै बा बिदिनो थोजासे हासार होनानै बा रासायनारि हासार बाहायनानै बिदि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै बिथांमोना फालांगि महरै फाननानै गोबां रां बुथुमनानै गावनि न'खर खुंनाय बा फिसा फिसौ फरायहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय जोङो बै खौ नुयोबा बिदिनो आबाद मावनानै जिउ खुङो आरो नोंस्रा गामि ओनसोलफोराव औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे आबानि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलाव आबादखौ माबायदिहाय मावनाय जायोबा दासान्दि दैज्लां बोथोराव मा आबाद मावगासिनो।
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जोबोर मोजाङै आबादखौ माबायसा मावो आरो गोदोनि ओमफ्राय दासिम माबोरै मावबोबाय दं बेनि बागै गोबां मोजाङैनो फोरमायना होखाबाय। थेवबाबो आं एसे थ होननो सानबोदों जोङो दैज्लां बोथोराव जा आबाद मावो जोंनि गुबैया आबादानो जाहैबाय जों गासै मिथिङाव बे जाबाय माइ आबाद बे माइ आबादखौ जों गोबां बै मावो मावो बे माइ आबादनिया गोबां रोखोमनिबो दङ। जेरै जेरै जोसा माइब्रा लोगोसे ज रनजित बायसमिथि बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दं आरोना। लोगोसेनो जों माइ आबादखौाैसा मावो होनोब्ला जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियाव नांग्रोगौ माइ बिदान एबा माइज्लि। बे माइज्लिखौ जों जेरै बिनो दोरखानाय नङाबो्लाबो जोङो दै दानि जुगावथ' गोबां जेरै नारसि सारि आरिनिफ्राय जोङो बायनानै मोनो आरोना।
रौ नोंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिखौ जोङो बायखानाय एबा न'नि थाखानायफोरखौ खौ जों मोजाङै मोनसे फाथोनि बस्था बे फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो बे माइज्लिखौ जोङो सानसे बा साननैनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। दैयाव
सोमखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ ओ बोखांनानै ओ मोनसे बोरि जायगायाव ओ जेरै ओ लाइ बिलाइ नङाब्लाबो जेरै थास' बिलाइ आरिफोरजों जोङो होबनानै दोननाय जायो आरोना जाहाथे बेयाव ओ मोजां मोननानै बेयो गाजा बेरो ओ बेनि उनाव बेफोर ओ खामानि मावफुथार जोङो गुबुन फारसे जाय ओ जा माइजलि बे माइज्लिखौ ओ फोनो थाखाय जोंनो ओ दुब्लि फोथार नांगौ बे दुब्लि फोथार जाव ओ जेरै जोंनाथ ओ' दानि जुगावथ' गोबां सुबुङानो जेरै बे माइदिफोरनि थाखाय जेरै खोथिया थुलियारिफोर थाखायो। ओ बेखौ जोङो मोजाङैनो ओ एवगोरानै लायो जेरै मोसौजों नङाबोलाबो जेरै जों ट्रेक्टर आदिजों जोङो मोजाङै एवना लानानै बे हाफोरखौ जोङो ओ गुरै खालामो एबा ओ जेरै हाग्रा बंग्रा आरिफोरा जाहाथे ओ गैया रखमै जोङो बे हहाफोरखौ मोजाङै एवग्रोनानै लायो एवखांनायनि उनाव जोङो जा मायज्लि गाजा रहनानै दोननाय बेखौ जोङो बेयाव फोनानै होयो। ऐ फोखांनायनायनि उनाव जों बेयाव जेरै ओ मोसौ बोरमाहारिफोरा जाहाथे बेखौ जानो हायो बस जोङो बेयाव बेरा होनाय जायो आरो ना
औ नोंगौ नोंथां औ
बे उनाव गुबुन फारसेजोय जोङो ओ बे माइदि एबा खोथियाखौ जोङो। गायनो थाखाय जों गुबुन फारसे जा दुब्लि फोथार बे दुब्लि फोथारखौबो जोङो। ओ एवग्रोनाय जाखायो आरो ना जाहाथे गुबुन फारसे ज जेब्ला खोथियाफोराबो जेरै जौबोबाय थायो अब्ला आरो जाहाथे जौनायाव लास जाहाथे जोंना बे दुब्लि फोथारफोरा जाहाथे मोजाङैनो ओ मोननानै जाहाथे फनाय। नै जाहाथे जोङो बेखौ गायनो हायो। जेब्ला हाफोरखौ जोङो मोजाङै फोमोनखाङो अब्ला जों बेफोर खोथियाफोरखौ। खौ जोङो फुनानै बेयाव गायनाय जायो आरो ना जेरै गामिनि आइजोफोर नङाबोलाबो जों न'खरनि ओ सुबुंफोरा जेरै ओ लोगो नांनानै नङाब्लाबो जों जेरै ओ गोदो गोदायथ' जोंना। बांसिनानो सावरि बादारि जालायनानै एबा जेरै बेनि न'खराव थांलाय फैलाय खालामनानै ओ माइफोरखौ गायनाय जायोमोन। नाथाय दानिया गोबां सुबुंफोरानो जेरै ओ रांनि आंखाल जाहाथे। ओ जों बांसिननो हाजिरा ओ एबा फैसा होनानै गाय जायो आरोना बेनि उनाव जों माइ जेब्ला गाखां बेयाव जोङो गायखांनायनि उनाव गोबां जोथोन लानो गोनां जायो जेरै दैनि जोथोन नङाब्लाबो जेरै ओ दैनि जोथोनखौ जों मान लानो गोनां जायो होनोब्ला बे माइखौ देरनायाव जोंनो। दैखौ गोनांथारो आरो ना ओ नाथाय दानि जुगावथ' आथिखालाव ओ अखा हानायनि बिबाङा खम जाबोबबाय जाहाथे बेयो दैनिया दैफोरा गोबां राननो हमदों आरो ना बेनिखायनो जों बेयाव। बुथुमनानै दोननांगौ बेनि उनाव जों नुयोदि। बेफोर माइ आबादफोराव जेरै ओ हाग्रा आरि रज'यो ओ बे हाग्रा आरारि रज'नायफोरा जेरै ओ माइफोर। माइ आबादखौ गोबां देरनायाव गोबां हेंथा होयो आरो ना ओ बेनिखायनो जों बेफोरखौ मोजाङै ओ फुनो गोनां जायो। एबा ओ जेरै बुरनो गोनां जायो बेनि उनाव जोङो बेयाव ओ नांगौ बादि हासार एबा जेरै एम्फौ एनला जानायफोराव जोङो। ओ बेफोरखौ एमफौ एनलाखौ बुथारनो थाखाय जोङो जेरै रासायनारि ओ मुलि आरिफोरखौ जों बाहायनाय जायो आरो ना। ओ जेब्ला बे माइफोरा ओ फिथाइ थाय बिबार बायनानै फिथाइ स साननानै जेब्ला बे मोनो अब्ला जों बेखौ मोजाङैनो जेरै नै गामिनि ओ जेरै ओ हौवाफोरा जेरै लोगो नांनानै। ओ सावरि बादारि नङाब्लाबो जेरै ओ थिका आरि ओ हानाय जायो आरो ना बे हाखांनाय माइखौ जोङो दांग्रि सरनानै जेब्ला न'आव लाबो लाबनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै। ओ जेरै मोसौ नङाब्लाबो ट्रेक्टर नाथाय ओ बेनि उनावबो जोंहा दोङो नै मेसिनारि ओ ओंखारबाय जाहाथे जों बांसिन गोबां सुबुङानो मेसिनजो आरिजों जोङो बे माइफोरखौ नानाय जायो आरो ना बेफोर नाम माइ आबाद माबानाया ओ दे ओमबा न' नोंथां।
औ जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथां बिदिब्ला जों जोंहा आबादनि सायाव सावरायनानै आङो जाहागखौ फोरमायबाय आरो नोंथोरफ्रायबो आङो मिथिनानै मोनबाय। औ बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ गोजोन्थों।
औ दे बिदिब्ला